औ। जादोंना ओ खोनादों।
मा खालामदों
नै दं लामाखै ओरैनो।
उम।
नोंथां आंलाय
आंबो नै दालां खाथियावनो जनानै दं।
अ।
नोंथांमोनथिं जिबो ओंखारगोन आंखारा
ओंखारो।
नै आथ नै गिर बार जयगायाव सो दंफैयो। नेट नाङा नालाय
हो औ।
बिराद थाम्फै अरजागासिनो दं आंहा।
आंबो नै लामाखै दं नालाय थामबाय हरदों।
उम नोंथाङा गायनाय फुनायाव मुखुब नंना नङा
नंगौ दिनैनिफ्राय नै जाबाय जों फुं बेला सानसेयावबो जिरन गैया माथो।
उम गाबोनथ' गायथ'नाय जानाय नंथ'ला।
औ।
उम।
गाबोन सानसे थारैनो मोनसिगोन आरो।
औ। नोंसिनिथिं एम्बु गाबगोना गाबाखै
गाबदों नै बिरादनो अखा लिंहरदों खोमाब आमबु।
अखा ह होननायदां।
औ।
मा ओंख्रि संदों न'आवलाय।
नै आलसो सोंदों ओंख्र फोरानो गैया माथे। नोंथांमोनहालाय
जोंहा माबा आलुजों खांख्रिखला ओमफ्राय ना बाथो निमिट दासो संनो नागिरदों देरनो नागिरदों।
अ
देहाफ्रा जेबो जायाखै मेंग्रु मेंग्रा
जादों सिङानो साजोब्बाय माथो आथिंफोराबो साजाजोबो।
औ आथिंफ्रानो से साजोबबाय गोसोमबो जाबाय मानसिफ्रा।
औ आरो गारायफोरबो जालाजोब्बायना आखाइफोराबो दोलाब दोलि जाजोब्बाय
औ बे खोथिया फुनायनि बे खिलाङा आखायाव हाबबाथाय गाराय जायोना
औ
आरो खोथिया फुबाय थाबा आखाइयाबो थिफुयो आंनाथ' थिफुजोबबाय आखाइयानो आथिङाबो आथिङाव बुयै बुयै आथिङाबो माइगाब हाफनानै जाला
उम
फिन्दाफ्रानो साजोब्बाय बाला
बिदिनो गायनाङो फुनाङो नालाय बिरादनो
औ उम
मावाबानो जायानालाय
औ नोंथांमोना ओ एबार गायखांखासिगोनना खेबसे गायबानो
औ बिदिनो मानसिखौलाय बिराद माने मानसिखौ बुरजा मोनबा एबार खनसे गायबानो हागोन बायदि आरो
ओ
नोंथांमोनाथ' गायखांबायना
गायखांनायालाय गायखांबायमोन जाहा दैयानो माबा दुब्लिथिंनो जोंहा दै थाङोना दै लामा बायदिसो बेखायनो जोंहा दै लामा माखासे दं
औ बिदिनो दै लामाफोर थाबा
उम
उनाव गायफिननांगौ जायो
औ न'खरफ्रा मोजां ना नोंथां
औ मोजाङानो
उम
लामायावसो थान्दा मोजां ना नोंथां
औ आंहा नै दुब्लि बारिथिं एसे खोमसियावसो गिरु बारुनो बिराद एम्बु एम्बु गाबसोदों एम्बु गाबसो गारदों
एसे अखाफोरस्रांंना
औ
बेखायनो मोजां जादों
उम ट्रेनबो गाबबाय नै नोंथां
औ
नोंथांमोनथिं खोनाफैया ना ट्रेननि
खोनायो नोंथां खोनादों
उम न'आव सोर सोर दं नोंथां
दङ बिमा बिफा आं।
उम गासैबो दंजोबो ना?
औ
उम
नोथांमोनहाबो मोजाङै दं दा?
औ मोजाङालाय दङ दुखु सुखु बेफोरनि गेजेरावनो।
उम मोजाङैनो थाखानांगौ बांद्राय दुखुआवबो थाजाया
उम
हेलौ नोंथां
औ नोंथां बुं
औ
नोंथाङा दासान्दि मा खालाम ओ गायनाय फुनाय खालामगासिनो दं आरोना?
औ बेनो खामानिया बेनो जागासिनो दं दासान्दियाव
दैज्लां बोथोरावलाय गायनाय फुनायलखा नालाय
औ बेनोस
माइ हानोथ रोंला रोङा नोंथाङा?
माइखौनो बांद्राय हाफेरा माथो माइखौनो हानो रोंगलायलाङा
औ
गोबांद्राय मोना नालाय
उम। औलेंखायाबो ना जोंफोर रोङा नालाय रोंखाया नालाय जोंखौ लिंखया औ गायनायाल' गायनाय फुनाय
हानाय नायबाय थाबासो रोंसिगोन एबारनिफ्राय हानांगोन बायदिसो मोन्दों माथो
अ
सोलोंनानैबो लानांगोन दा आरो
उम
नोंथाङालाय ना गु
ना गुरनो नोंथां नोंथां मा होनदों नोंथां? खोनासवासै जेबो एसे गोस नलाय। नोंथां हेलौ नोंथां नोंथां नोंथां हेलौ नों